औथां नोंथां बुंनाय खोनादोंना
औ होनदों
नोंथांनिखौ मोजाङै खोनाफैयाखै नोंथांनिखौ मोजाङै खोनाफैयाखै माथोखौ
खोनादोंना?
खोनादोंना नोंथां? औ नोंथांनिखौ मोजाङै मोथाखौ माथोखौ खोना फैयाखै
औ
खोनादोंना औ औ दासो खोनादों
औ
औ दासो खोनादों औ आङो नों नोंथांजों ओ मोननैसो आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना
अ सावरायजागोन नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ दासिमबो बे गोदोनि हुदा बे दाउ अमा फिसिनाय हुदाया दंना गैला आरो माबोरै दाउखौ फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायनो होनो हागोन नामा नोंथां
ए आंनि बुंनायखौ खोनादोंना?
खोनादोंना नोंथाङा आंनि बुंनायखौ
औ खोनादों, खोनादोंना?
औ खोनादों दे।
ओ जोङो दाव माबायाव जोंनि ओनसोलाव माबायो फिसियो होनोब्ला गोदोनिखौ लानानै बुंनो थाङोब्ला गोदोनिखौ आं इदि फिनायनि सायाव बारा इसिबां रोङा अब्लाबो आं जा बेखौनो नोंथांनो फोरमायनो सानदों दा दावखौनो मारै माबोरै फिथियो होनोब्ला गिबियावनो दावखौ जोङो ओ लकेल दाव दङ दा न'आव जोङो ओ फिथियो आरो मोनसे दङ कयलार दाव जोंनि ओनसोलाव लकेल दावजों लोगोसे कयलार दावखौबो बांसिन फिसिनायखौ जों नुनो मोनो बा लकेल दावआ मा जायो होनोब्ला गिबियावनो बिसोरो ओ ओ हाग्रानिफ्राय एम्फौ एनला नाय गिरना जानाय लोगोसे न'खरनि जा माइरं दङ माइरंखौबो जायो आरो दाव फिसाफोरा एंखुरखौबो जायो। जेब्ला दाव बिमाया बिदै दैनानै बिदै दैखांनायनि उनाव फिसा ओंखारो दाव बिमाखौ ओ फिसा खारनो थाखाय खाथाख' होननाय जायो बे खाथाख' ओ जेब्ला फिसा अखारो फिसाखौ अखारनायनि उनाव जों बे फिसाफोरखौ बोख्लायनानै दोननाय जायो हायाव गाहायाव ओ बिनि उनाव सानथाम एबा सानब्रैसो जोङो ओ गलारावनो लाखियो। गलाराव लाखियो मानो लाखियो होनोब्ला गोरलै समाव जेब्ला दाव फिसाया खाारथिङो अब्ला एसे ओ बायनि बाय माने मायबा जानो नागिरो आरो दाउ फिसाफोरा एसे गोरलै थायो नालाय आइथिं गांखंफोरा बिनि थाखायनो ओ बेनि उनाव, बिनि उनाव आरो खाननैसो जानाय उनाव बिसोरखौ हेगारना होनाय जायो जेब्ला ओ हाग्रायाव एम्फौ नागिरनानै हेगारना होनाय जायो अब्ला ओ जेब्ला बिमाया गोबोरखियाव एरज्रावो एरज्रावनानै एबा हाग्रा गेजेराव एरज्रावबोला ओ फिसानो आदार नागिरना हानाय समाव अब्ला ओ फिसानि मेगनाव मालाबा गोबोरखिया एबा बे एरज्रावनायनि हाया नांनानै मेगनाव ओ फिसानियाव आजनाय, आजनाय होनो बेखौ मेग'नाव जा मेगना गोथेयो बेखौ आजनाय होनो आजनाय जायो। बिनि उनाव ओ बे आजनायखौ जोङो ओ फाहामसालिनिफ्राय दरबबो लाना फैयो मालाबा। मालाबा आरो न'आवनो ओ मुलि देनानैबो जोङो होयो न'आवनो मा मुलि देयो होनोब्ला आं एसेबां मिथिया अब्लाबो न'आवनो मुलिबो होयो होननानै आं बाय मिथिगो आरो बिनि बिजों लोगोसे जोंना कयलार दावबो दङ कयलार दाव खौ फिसियोब्ला जोंनिया ओ मा होनो बिखौ ओ कयलार दावआ जेरै लकेल दावआ ओ फिसाखौ खाथाख'आव गहोयो कयलार दावआ फिसाखौ ओ गहोयो माने कयलार दावआ लकेल दावआ जेरै ओ कयलार दावआ लकेल दावआ जेरै माने फिसाखौ गहोयो बिदि कयलार दावआ फिसा गहोनो रोङा आरो दा बिसोरो मानि थाखाय मोज जां होनोब्ला कयलार दावआ बिदै बि दै दैयो नालाय जोबोर बुरजायै बिनि थाखायनो। कयलार दावआ ओ जोङो बिनि बिदैखौ फाननानै जोबोद मुलाम्फा मोननो हायो आरो मोजाङै फिसिब्ला जानाययाव बुङोब्ला बिसोरखौ ओ हाथाय बाजाराव बायना मोननाय मुलै औ मुलै मुलिबो होयो आमफाय आरो आदार बायना मोनो बिसोरनि दा आदारनि मुंखौ आं एसेबां रोङा आरो लोगोसे बिसोरो खांखो हाग्रा बायदिसिनाफोरखौ सेख' बायनानै जायो आरो अमाखौ माबोरै फिसियो होनोब्ला हाथाय बाजारनिफ्राय ओ बायना लाबोनानैनो बांसिन फिसिनाय जोंनि ओनसोलाव आरो ओ बोरमाखौबो बिदिनो मोसौफोरखौ जेरै गांसो जानानै फेदेरो एबा ओ बंफां बिलाइ जाहोना फेदेरो बिदिनो बोरमाखौबो जोंनि ओनसोलाव फिसिनाय जायो। नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै फिसिनाय जायो बेफोरखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसो सोलावबो ओ नोंथांमोननियाव जेरै दावफोरखौ फिसिनाय जायो बिब्दिनो जोंनावबो फिसिनाय जायो। गिबियावनो जोङो ओ न'आवनो दाउ बिमाफोर थायोब्लाथ' फिसाया मोनखायो नङा होमबा? ओ आरो जायहा न'आव जा बे दाव बिमा गैया बेसोरहा बा जारनिफ्राय दाव फिसा बायना लाबोनानैबाबो ओ फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनदों गोदोनि बायदियैनो। आरो जोङो ओ दावखौ गोबां रोखोमनि मोनो ओ न'आव फिसिनाय लकेल दाव आरो बयलार आरो कयलार दाव बुङो बयलारखौ ओ जोंनि ओनसोलाव ओ बांद्राय फिसिनाय जाया। ओ फारामफोरावसो फिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ओ आरो बे कयलार आरो बे न'नि लकेल दावफोरखौ जोङो फिनायखौ नुनो मोनो आरो ओ बेखौ जोङो फिनोब्ला हाथायाव मोननाय ओ दाना बायदि आरिखौबो होनानै जोङो ओ फिसियो आरो न'नि माइरं बेफोरखौबो होयो आरो बेनि अनगायैबो गावसोरो एम्फौ एनलाजोंबो नागिर एम्फौ एनलाबो नागिरनानै जायो आरो बिसोरनि थाखाय जोङो ओ जेनेबा फेलौ बायदिसिना बेरामफोर जायोब्ला ओ फाहामनो थाखाय जोङो डाक्टरनिफ्राय मुलैबो होखानाय जायो आरो बिसोरनो उन्दैयावनो। आरो ओ जोङो ओ बेफोरनिफ्राय जोङो गावारि आंखाल जेरै ओ राङारि आंखाल आरो माबाफोर गोनांथि जायोब्ला बेफोरखौ जोङो फाननानैनो ओ नांगौ जानाय जिरादफोरखौ लानो हा हायो आरो, आरो बे फोरनिफ्राय जोङो ओ जा लोमजा बायोब्लाबो न'नि दावनिफ्राय जोङो संनानै जायोब्ला एसे ओ देहाखौ मोजांबो मोनो आरो ओ बेफोर जा दावनि जोङो बेदर ओ दावदै बायदिसिनाबो मोनो आरो फाननानै जोङो ओ गावनि नांगौ जिराद आरो राङारि आंखालखौबो सुफुंनो हायो आरो बे ओ अमा ओ बोरमा बुङोब्ला जोङो बेफोरखौबो बिब्दियैनो फिनाय जायो ओ बोरमाखौ फिनोब्ला जोङो ओ गुन्दै सापर ओ माइरं बायदिसिनाबो जाहोनाय जायो आरो आरो बेसोरखौ ओ बेमार आजारनिफ्राय ओ रैखाथि होनो थाखाय जोङो बिसोरखौ हायाव उन्दु होनाय जाया सां बानायनानै ओ उन्दु होनाय जायो आरो बोरमाखौ बेनिफ्राय बिसोरबो ओ गांखो बायदिखौनो जायो आरो आरो बिलाइफोरबो हाननानै होनाय जायो आरो बिसोरनाव थेमा जायो नालाय बेनिखायनो बिसोरखौ थेमानिफ्राय बासायनो थाखाय जोङो मुलिफोरबो बिसोरनि मोदोमाव आरो दैफोरजों ओ गेजेर गेजेर थुखैनायबो जायो आरो आरो बेनिफ्राय जोङो फाननानैबो मुलाम्फा मोनो आरो बेदरखौबो फाननानैबाबो मुलाम्फा मोननो हायो। आरो बेखौ जोङो जानायावबो बाहायो आरो आरो अमाखौबो जोङो बिब्दियैनो अमा बिमा लायोब्ला फिसाखौ जोङो फाननायावबो बाहायो आरो गिदिरफोरखौ जोङो बेदरफोर खौ जानायाव आरो गावारि नांगौ बेसादफोर गोनांथि जायोब्ला फाननानै जोङो रांजों गावनि गोनांथिफोरखौ सुफुंनो हायो आरो मोसौनिफ्रायबो जोङो बिब्दियैनो गोबां मुलाम्फ फा मोनो बेनिफ्राय जोङो गाइखेर ओ बायदिसिनाखौ मोनो आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ मोसौखौ फिसिनाय जायोना जाया नोंथां? नोंथाङा आंनि बुंनायखौ खोनादोंना खोनादोंना नोंथां? आंनि बुंनायखौ खोनादों ना? औ। नोंथांमोननि ओनसोलाव मोसौखौ फिसिनाय जायो ना जाया नोंथां?
औ जायो जोंनि ओनसोलाव
अ माबोरै फिनाय जायो आरो मा मा रोखोमनि मोसौफोर मोननाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
दानि मा मा रोखोमनि मोसौ मोनो होनोब्ला जोंनाव जा लखेल मोखौ होनो बिखौ।
उ
दावआ जेरै लकेल दाउ बिदि आरो कयलार दाउ बिदि मोसौआवबो जेरै लकेल मोसौ आरो जारसि मोसौ होनाय दङ लकेल मोखौ होनोब्लाथ' गिबियावनो जा जेरै ओ खां खो जायो एबा बिनो दैल' लोङो नाथाय जारसि मोसौआ बिदि नङा आरो जारसि मोखौनो ओ खांखोखौ बिसोरखौ दुब्लियाव ओ लकेलखौ जेरै फैनानै बिसोरो सानदुंबाबो एबा अखाबाबो थानो हायो नाथाय जेनेखआ बिदि नङा बिसोरखौ जोबोद आरामै लाखिनो गोनां जायो ओ लकेलनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला जारसि मोखौ होननायाव गायखेखौ बांसिन मोननाय जायो ओ जोबोद मुलाम्फा मोननो हायो आरो बिदिनो नाथाय लकेल मोसौनिसाय ओ जा जारसि मोखौ बेनो बांसिन जाहोनांगौ आरो जेरै सापर कपिला बिदिनो बायदिसिना हाथाय बाजाराव ओ बायनानै मोनो ओ बेखौ बांसिन जाहोनाय जायो आरो लकेलना बांसिन जे जेरै उम दुब्लि फोथाराव खांसो थायो नालाय बे खांसोजोंनो जानानै ओ जाखिनि एसे एनै गाइखेर मोनो बिदिनो मोनो आरो दा जोंनि ओनसोलाव मोखौ बे मोननै जादनिखौनो फिसिनाय जायो लकेल आरो लेकेल मो मोसौ आरो लोगोसे ओ बिदिनो आरो जारसि मोसौ होननायखौ फिसिनाय जायो आरो नोंथां।
अ नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा।
औ।
खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों।
औ। औ दोनथ'नोसै नामा नों थां दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो
य नोंथां निसिम।